हेलौ
ओ हेल नोंथां ।
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां ।
औ । ओ नोंथाङा दा मा खालामबाय दं?
अ आं ओरैनो दोंथयो दा नोंथां ।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय ।
आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना बेनोदि नोंथांजों आङो ओ जेनेबा जोङो गामि ओनसोलाव बर सुबुंफोरा मा मा मे ओ जेनेबा दाउ अमा बोरमा मोसौ मा मा बोरैहाय फिसियो बोरैहाय बेफार फालांगि खालामो नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम दोङोना?
अ जागोन सावरायजागोन नोंथां ।
नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना जों बोरैहाय बिदि दाउफोरखौ माबोरै फिसिनाय जायो मोसौ बोरमाखौ माबोरै फिसिनाय जायो ।
अ नोंथाङा माने आंनिफ्राय मिथिनो नाजादों आरो ना नोंथा?
अ औ ।
अ आङो अब्ला गिबियावनो ओ जिहेथु आं जोंनि बे ओनसोलाव फिसिजानाय ओ जों नुबोनाय गामि ओनसोलाव बेखौ जों बांसिनै ओ अमा आरो दाउखौ नुदो दा बे हिसाबै ओ दा आं अमानिसो फोरमायग्रोनो लाबाय
ओम
जों अमा फिसिनाय होनना बुङोबा ओ जों अमाखौ अमाया जोंना ओ जों दा मिथिना मोननायाव मोनथाम रोखोमनि जों नुयो
औ
मोनसेया जाबाय जोंहा ओरैनो सरासनस्रा अमा जों बेनि जेबो जोंहा बेखौ फिसिबाय थानाय बेखौ बेनि जेबो जों मुंखौ मोननाय जायाखै आरो मोनसेया जाहैबाय ओ जोंहा अमा थावख्रि आरो मोन सेया जाहैबाय जोंहा फारामनि अमा होनना बुङो जेरैखो अमा गुफुर बेबायदि दा बेयाव जों जायखौ फिसियो बे अमानिनि बागै आं बुंगोन ओ जों अमा फिसिनायनि सिगां ओ जों अमाखौथ' बांसिनै ओ जों सिगाङाव फिसिनो लाबोग्रोनाया जों हाथायनिफ्रायसो लाबाय जायो ओ हााथायनिफ्राय अमा फिसाखौ बायना लाबोनाय जायो बेनि उनावहाय बे अमा फिसाखौ जों जेब्ला बेखौ जोलैनि थाखाय लाबोगोन अब्ला बेखौ जोङो ओ अमाखौ ओ बेबायदि जो माने माबा ओ जोनोम होनो हानाय माने जों बेबायदि नायनानै लाबो
बिदिनो जोङो अमानो मा मा आदार होयो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना नोंथां
अमानो आदार होयो होनना बुङोबाथ'
औ
जों जितु माइ सौनानै मोननाय गुन्दै बे गुन्दैखौ हो-होयो ओमफाय
औ
आरो लोगोसेनो ओ जे बर'नि मोनसे अफ्रि होननाय बुस्थु दोङो
औ नोंथा
बेखौबो जोङो अमानो जे गुन्दैजों लगायना होयो आरो आथिखालाव ओ दिहुनजानाय जितु अमानि दाना जेरैहाय ओ पालिस ओमफ्राय ओ ओ सापर आरो जों आरो गुन्दैखौबो ओ जोङो आथिखालाव ओ बायना मोननाय गुन्दै जाय खौ जों सिरा गुन्दै होनना बुङो ओ बेखौबो लाबोनाय जायो दानिया बांसिनै आरो जों लक केल गुन्दै बे लकेल गुन्दैखौबो जोङो होनाय जायो नाथाय दानिया बांसिनै ओ बे सिरा गुन्दै बे सिरा गुन्दैखो होनानै फेद देरनाय जायो आरो दा अमानि बागै आङो बेखिनिखौ नुयो जे जोङो अमाखौ जों न'आवनो फिसा होनो जोनोमबो होयो आरो बे फिसानोबो जों बे बायदिनो ओ जेब्ला अमाया गोललै जायो अब्ला बे समाव माने बिमानि बायदि ओ मोजां गुन्दै आदार जानो हाय हाया बेनि खायनो जोङो बेनो बिसोरनो ओंखाम बायदिखौ संनानै ओ पालिस एबा सापरखौ लगायनानै जोङो अमा फिसाखौ जा जाहोनाय जायो आरो। थिग बेद बेबादिनो ओ जेब्ला अमाया होम मास मोनसे बा देर मासनि उनावनो
ओम
जोङो अमा फिसाखौ फाननो हानाय जायो आरो बे अमाखौ लानानै सोनारो आरो बे अमाया बेसेबां गिदिर जादों बे-बे-बेखौ आरो जाहोनायनि सायाव सोनारो आरो बे बिमानि सायावबो सोनारो बे बिमानिफाय बेसेबां माबायदि आहार मोनजानानै बेस सेबां देरदो बे बेनि सायाव सोनारगोन। बेसेबां दिनाव फाननो हायो बेसे सेबां दिनाव फाननो हायो। दा थिग बेबायदिनो जोङो जितु अमानि खिनिखौ बेखिनि बेखौनो खोन्थाथ'नो हाबाय बिथांनिसिम। आरो आं बिथांनाव बेखौ सोंनो नागिरो जे नोंथांनाव बेखौ सोंनो नागिरो ओ जितु जोङो फिसिजानाय जोंनि न'आव बयनावबो थायो बे जाबाय जोंहा लकेल दाउ। बे दाउनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर रोंगौथि बा आंनो फोरमायनो हागोन नामा? बे दाउआ बोरैहाय फिसिनाय जायो दाउ खौ
होनायनि थाखायनो बे दाउखौहाय जोङो बिदिनो माबोरैहाय फिसिनाय जायो होनब्ला बे दाउफोराथ' बिदिनो जोङो फार्म बानायब्लासो जों दाउफोरनो ओ जेनेबा गलाफोरनिफ्राय जोङो आदार बायनानै बिसोरनो होफैनाय जायो ओरैनो जोङो दाउ खौ न'आव मासे मानै फिसिनाय जाब्लाथाय जोङो बिदि आदार बायना होफैनायखौ होफैनाय जाया आरो। बिदिनो न'निनो ओंखाम खारनाय गारनाय ओ एबा बिदिनो खानस्रि बिदिनो एम्फौ एनलाफोरखौनो बिसोरो जानानै थांनानै थायो आरो आरो दाउ दाउ फिसाया बोरै जायो होनोब्लाथाय बिसोरो दाउ ओ बिदै दैनानै बिदिनो दाउखौ गजबना लानानै ओ दाउ फिसाया जे औ बिदिनो दाउदैनिफ्राय दाउ फिसा जायो आरो बिस बिसोरो बिनि उनावहाय बिदिनो ओ लासै लासै देरहोलांनानै बिसोरबो गावबा गाव गोरलैनिफ्रायनोथ' बिसोरो आदार खनजानाय खनजानो हानाय जाखायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ औ
बिदिनो गोरलै समावहाय जोङो मानसिफोरा बिसोरनो एंखुर एंखुर सारै सारै होनांगौ आरो जाहाथे बिसोरो एंखुरखौ फिसा फिसा नालाय एंखुरा बिरो दाउ फिसिया खन जानानै जानो हानायनि थाखाय
औ औ
बिदिनो नोंथांनियाव आं मोनसे सोंनो सोंदों सोंनो सानदों बिदिनो जोङो न'आव गामि ओनसोलाव दाउ अमा बोरमा फिसिनानै जोङो रां फाालांगियाव मुलाम्फा जायोना जाया नोंथां
ओ जोंथ' दा बे गामि हिसाबै हे जिथु जोंनि बे सरासनस्रा गामियाव बे बेबायदिनो दाउ अमाजोंसो जों जाहोनायखौथ' नों नुखायोआनो न'खर सलिनायखौ आंनि बादि ब्ला जोंनि बे ओनसोलाव बांसिनै ओ सोलिनानै दङ होनब्ला बे अमा आरो दाउ लानायानो गोजाखा जों अमानिफ्राय गोबां रां आरजिनो हायो ओ जेरैहाय जों मासे अमाखौ गोरलैयाव हमनानै ला नै नैरोजा रां एबा थामरोजा राङावबो बायनाय जायो थिग बेबायदिनो बेखौ उनावहाय जोङो ओ खमैब्रो सात आरो ओ स्नि आरो दाइन माहा बे स्नि दाइन माहानि गेजेरावबो खायसेया फानो आरो खायसेया जि माहासिमहालागैबो लाखियो आरो खायसेनिया द' माह माहायावबो फानजानाय जायो आरो बे आदार होनायनि सायाव सोनारो दा बे अमाखौ बे द' आरो स्नि बे दाननि गेजेरावनो खायसेया जि रोजासिमबो मोनो आरो खायसेया बेनि बाराबो मोनो नै जिनै रोजाबो मोनो आरो खायसेयाथ' बेखौ ओम जिबा रोजायालागैबो मोननो हायो आरो मासे अमानिफ्राय थिग बेबादिनो जोङो दाउनि बेलायावबो ओ‌ जोंहा बेबायदिनो गोबां द द रोजा रोजा बा रोजा बेबायदिनो खायसेया आरो फारामस हिसाबै लायोबा बेयावबो गोबां जिबा रोजायालागै मोननायनि ओ जों मोननायखौ नुदों आरो दा थिग बेबायाददिनो नों नोंथांनाव आं बेखौ सोंनो सानो जों दाव अमाल नंङा जोंनि नैबे गामियारि ओनसोलाव ओ मोसौबो फि-फिसिनाय जायो दा बे मोसौ गायनिफ्राय आरो बे बे मोसौ हालुवानिफ्राय जों मा मा जोंनि थाखाय मा मा मोननाय जायोबा जोंनो बिसोर बेसेबां जोंखौ न'खर सालायनायाव ओ मदद खालामो आं नोंथांसो मिथिनो लुगैदों माने
ओ जोंनो मोसौ गाइ होनबाथाय जोंनो मोसौ गाइआ गोबां गाइखेर होयो नङा होमबा बे गाइखेरखौनो जोङो फाननानै रा गोबां रांबो खामायनो हायो आरो बे गाइखेरजोंनो जोङो पनिर गाइखेर दाखा आरो गल्ला बिदिनो बायदि बायदि बिदि बानायनानै जोङो जानो हायो आरो ओ औ आरो बे मोसौ ओ हालुवाया मा मदद होयो होननो थाङोब्लाथाय बे मोसौ हालुवाया जोंनो माइ नानायाव हेफाजाब होयो बेसर नानायाव हेफ हेफाजाब होयो मटर नानायाव हेफ हेफाजाब होयो आरो बिदिनो आबाद मावनायाव जोंखौ हालेवनायाव हेफाजाब होयो बिदिनो गोबां हेफाजाब होनाय हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो मोसौफोरखौ आरो बिदिनो जोंखौ रांखान न्थियावबो जोबोद हेफाजाब होयो मानो होननो थाङोब्ला मोसौनि दामाथ गोबां नङा होनबा नोंथां ओ औ बिदिनो मोसौखौ जोङो फिसिबाथाय गोबां मुलाम्फा जायो आरो मोसौखौ फिसिनांगौ आरो जोंनि गामि ओनसोलाव बिदिनो गोबाङानो फिसिखायो नालाय
औ औ
आथिखालावसो दा गोबां मोसौफोरखौ फिसिनायखौ दा नुनो मोनबांलां गोदो गोदायहाय नखर नखर हालि हालि मोसौ थानायखौ जों खोनानो एबा नुनो मोनबोदोंमोन आरो
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा नोंथाङा मोसौ फिसिनायनि बागै आरो ओ दाउ फिसिनायनि बागै ओ फोरमायनानै ओ बा नों थांनिफ्राय मोनथिनो मोननानै ओ जोबद गोजोननाय मोनदों
औ नोंथां
समाबो जाबाय नोंथां बेखायनो आरो आं आसा खामो ऐ उनावहाय नोंथांजों बेबायदिनो गोबां खोथा सावरायफिननो मोनगोनखौ आं नोंथांनिसिम आसा खालामना थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो ओ बिदिनो आसा खालामफिननाय थाबाय आङो।
औ नोंथां गोजोन-गोजोन्थों बिदिब्ला।